अ हेल' नोंथां
अ खोनागोनना नोंथाङा?
खोनादों दे नोंथां बुं
अ आं नोंथांनो मोनसे टपिकनि सायाव माने रायलायनो होननानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा स सम होनो हागोन नामा?
नोंथां बुंनायसै!
अ जों दिनै माने आं नोंथांजोे ओ।
औ
बे सावथुन जोंनि बर' समाजनि सावथुन मुलुगनि सायावसो सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ फन कल खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन दे नोंथां बुंनाय।
नोंथाङा सावथुन नायनानै मोजां मोनो ना?
औ मोनो नोंथां सावथुनखौ जोबोद मोजां मोनो नायनानै
औ सावथुनखौ मा जेनेबा मा लेंगुवेजनि मा रावनिखौ नायनानै बां सिन मोजां मोनो नोंथाङा?
आङोथ' जोंनि नै बर' जोंनि बर' रावजों जोंनि बर' हारिनि ओ सावथुनखौ नायनानै बांसिन मोजां मोनो। लोगोसेनो गुबुन हारिनि जेरै- औ हिन्दी ओमफ्राय इंराजि बेफोरखौ नायनानै मोजां मोनो।
औ दा मोजांसिन मोननाया जोंनि बर'
जोंनि बर'नि औ नोंथां बर' सावथुन औ
बेखौ नायनानै बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
औ दा नोंथाङा मिथिगौ नामा माने जोंनि बर' समाजनि सावथुन गिबिसिन सावथुना मा होननानै
औ मिथिगौ नोंथां ओ जोंनि बर' हारिनि गिबिसिन दिहुनजेननाय सावथुना सावथुनानो जादों आलाय आरन नोंथां
दा आलरा आलाय आरनखौ नोंथाङा नुबाय नामा?
आङो आलाय आरनखौ जो ओ नायनाय जायाखै नायनायालाय। गोदोनि बै नै थांनाय ओ बोसोर बासोनि सिगां बेखौ ओरो गोदानै ओ साफा खालामनानै। खोनन्थिफिननाय जादोंमोन नाथाय आं नायजानाय जायासै नोंथां। आङो सम मोनबा नायगोन र' बेखौ। औ
नोंथाङा सावथुनखौ माबायदिखौ नायना मोजां मोनो? जेरै- जेनेबा मोजां मोनलायनायनि सावथुन जोंनि समाजारि सावथुन बायदिसिना बेफोरबायदिनो गोबां दङ ना? बेफोरनो माबायदि सावथुनखौ बांसिन नायना मोजां मोनो नोंथाङा?
ओ दा मोजां मोननाय थानाय सावथुनखौ नायनानै बांसिन मोजां मोनो नोंथां। बेनिफ्राय समाजारि औ समाजारियावबो ओ नायनो मोजां जायो समाजारियाबो समाजनि गोबां बाथ्रा बेवहाय बेंख बेरखाङो नालाय। गोबां बाथ्रा मिथिनानैबो मोनो बेखायनो नायनानै मोजां मोनो आरो बेखौबो।
नंगौ नंगौ। दा नोंथाङा मोजां मोननायनि मोननायनि माने सावथुन नायनानै मो जां मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
दा बे मोनसेसो माने बेफोरबायदि आ मोजां मोनलायनायनि सावथुननि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां। आ आङो दासिम मोजांसिन मोननाय ओ मोजां मोनलायनाय मोजांसिन ओ सावथुननि मुं ओ मुङा जाबाय ओ दाखा जोमै नोंथां। बियो नैरोजा नैजिथाम मायथाइयाव ना मा ओंखारदोंमोन नोंथां। औ जोबोद मोजां जादोंमोन बे
आंबो मोजां मोनो बे सावथुनखौ औ। औ नायदोंमोन।
औ।
दा बेफोर माने सिगांनि सावथुन आरो दानि जेरैबायदि साव सावथुन दिहुनगासिनो। दा बेखौ नायनानै नोंथाङा माने बर' समाजनि सावथुन मुलुगाबो जौगाबाय होननानै नों थाङा सानो ना?
औ औ सानो नोंथां जोंनिया ओ गोदोनि साव थुनखौ नायनानै आरो दानि सावथुनखौ नायनानै जोङो गोबां जौगाबाय होननानै जों सानना लानो हायो आरो ओ मिथिना मोनो। ओ गोदोनि साव थुनाव जेरै जोंनिया नै ओ करिग्राफार करिय'गाफार बिनि फ्राय एक्टिं बेफोरो गोबां उन जानानै दंमोन। नाथाय दा आथिखालनि जे एक टर एक्ट्रिस आरो लोगोसेनो करिय'ग्राफार बि थांमोननि ओ खामानिफोरा जोबोद दावगाबोबाय नोंथांमो। जोबोद मोजां जाबाय आरो ना दासिमनिया। गोदोनिख्रुइ औ
दा जोंनियाथ' मोनस मा होनो बर' समाजाव बांसिन मोजां मोनजानाय माने सावथुनफोरनि माबायाव माबायाव दा मोनसे आं खोनादों बे
औ ब
ओ मा मुंमोन ओ जेरैबायदि आं बर' बेनिफ्राय जांख्रिथायनि थैसाम औ दा बेफोर सावथुन जे हारिखौ मोजां मोन नानै बानायनाय
हारिखौ मोजां मोननानै जोंनि हारिनि जोहोलावफोरनि सोमोन्दै ओ बिथांमोनखौ लानानै बानायनाय बे
औ औ दा बेफोरबो थारमाने जोंनि बर' समाजाव जोबोद अनजा
जोबोद औ अनजानाय औ सावथुन बेयो।
दा बेफोरखौ नोंथाङा नायदों ना?
नायदों नोंथां नायदों।
औ माबायदि मोनदों नोंथाङा?
बेखौ नायनानैथ'। जोबोद मोजां बियो जोंनि ओ बर' हारिनि जायबा जोहोलाव बिथांमोना। हाग्रायाव थांनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय जि खामानि मावलांदों। बेखौथ' बेखौ बेयावनो बे सावथुननि गेजेरजों गोबां इमसनेलि आरो जबां गोबां एकदम ओ गोसो गुदुं जानाय ओ बायदि महरै। लांनानै बेखौ दिन्थिना होदों बिथां डाइरेक्टरा।
औ
जोबोद मोजां जादों बे फिल्मा।
जोबोद मोजां जादों औ दा नोंथां। नोंथांनि बादिब्ला बे जांख्रिथायनि थैसाम बे साव। सावथुनाव माने नोंनि जि मोजांसिन मोननाय माने एक्टिं खालामग्राया सोर नोंथाङा बुंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि।
औ हागोन नोंथां बेवहायथ' आङो बे बे मुि सावथुनाव बांसिनै मोजां एक्टिं खालामनाय आंनि बायदिबा आरोना बेयाव ओ सुबिर सुबिर सार आरो। बै लिंसार सारा बै बिसोर सानै सानैनि एक्टिंखौ आं मोजांसिन मोनदों आरो बेवहाय
जोबोद मोजां ओ। दा बेनि डाइरेक्टरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना।
औ बेनि डाइरेक्टरखौ आङो मिथिगौमोन नोंथां नाथाय दासान्दि बावनानै। नानै दंथ'यो आङो। औ नायथाराखै नालाय गोबाव जाबायबो।
औ दा बर' समाजनि जि साव सावथुन मुलग नङा होनदा दा बे सावथुन सावथुन मुलुगाव जोंनि बर' समाजनिफ्रायबो गोबां सावथुना माने गोबां इन्टारनेसनेल नेस'नेल बेफोरबादि जायगा आवग्रिनानै माखासे बान्था मोनबोनो हादों। नङा होनबा? दा बे बिथिंनि ओमफ्राय जों मिथिनो हायो माने जोंनि बर' समाजनि सावथुन सावथुन मुलुगाबो
औ दावगाबोगासिनो
दावगागासिनो आरो जोंनि जि बर' हारिनि मोनसे फिसा हारिया बुंनि सावथुन मुलुगाबो बेसेबां माने जौगानो हायो। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथ
जोबोद गोग्गाथाव नंगौ नोंथां द जोंनि बे फिसा ओ हारि मोनसेया बोरै इन्टारनेसनेलि आरो नेसनेलि लेभेलाव लांनानै सावथुन खोनन्थिनो हादों बेबो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना नंगौ नोंथां।
औ औ दा सावथुन मुलुग होनोब्ला।
औ
जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा माने आ माखासे फुजा मेला बेफोरबायदि माने आ बिदियाव माने लाबोनाय जायो आरो न'
औ औ बिदियाव लाबोयो
औ दा बे बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो औ सानदों नामा जे जोंनि बर' समाजनि सावथुन मुलुगाबो गुबुन दी सिनेमा गुबुन हारिनि सिनेमाफोर बायदि माखासे थियेटार हल बेफोरबायदियाव माने दिहुननांगौ माने नायजानाय जानांगौ बेफोरबायदि सानो नामा नोंथाङा?
औ बेफोरबायाददिथ' जोङो सानो आङो सानो औ नंगौ ओ जोंनियाथ' दासान्दि ओ बर' हारिनि ओ सावथुना दासिम माने ओ सानफ्रोमबो गुबुन हारिफोरनि बायदि ओ गुबुन हारिफोरनि बायदि माने थियाेटार हलाव ओ खिन्थिनो हानाय बेसबां जाथ'वाखै दासो जाबोगासिनो आरोना नोंथां ओ नाथाय जोंना बांसिन दासिम दासान्दि माने बांसिनानो फुजा फुजाफोराव सिजोन वाइस ओ सिजेन वाइस जेरैबाय दुर्गा फुजा लोखि फुजा बैफोर बायदि समावसो खोनथिनाय जायो आरोना बांसिन
ओ आंथ' सानो जाहाथ जोंनि बर' हारिनि सावथुनाबो गुबुन हारिफोरनि बायदि सानफ्रोमबो माने थियाटारफोराव खिन्थिनो हानाय जानांगौमोन नाथाय जोंनिया थ' दासान्दि जाथ'आखै मानोना जोंना इसां ओ नायग्राबो गैसोआ नालाय जोंनि जिखिनि बर' हारिनि मानसिफोर दङ जोंनि बे फिसा हारिया बेखिनियाल'सो नायो नालाय जोंनि नैबे सावथुन बानाय ग्रा सावथुन बानायग्रा बिथां जायबा सावथुनखौ फैसा होनानै बानायनो होयो बिथांमोना माने इसां इसां बुरजा मा फैसा गारनानै माने ओ बुरजा गोदिर लेबेलनि थियेटार बानायनो हाया म मुभि बानायनो हायाखै नालाय ओ जोंनियाव बेसबां दासिम दावबायनो हायाखै आरो
दा जोंनि सावथुन मुलुगाव
उम
ओ मा होनगोन बेखौ
खोनादोंना नोंथाङा?
आं बुंनाय
जि बर' समाजनि सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगखौ दावगाहोनो गोनांब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा माबायदि बिथिङाव नों दावगाजानो लुबैयो बर' समाजनि सावथुन मुलुगखौ
हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां जोंनि बर' समाजनि सावथुनखौ जों जुदि गोदिर लेबेलाव दावगाहोनोबा आरोना ओ आंनि बादिबा आरोना गिबियावनो जोङो सावथुनखौ गासिबो माने जोंनि बर'नि जायगा जायगा जेरावबो माने ओ सावथुननि सावथुननि सोलोंथाइ होनांगोन आरोना नोंथां गासिबो माने रोंजोबबा नालाय जोंनिया बे खौ माने ओ मोनसे ओ जिउ राहा महरै ओ फोरा जेनेबा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा जेनेबा बे सावथुनखौ लानानैनो थांना थानो हायो। जे बेनि स्किलफोरखौ सोलोंनो थाखाय जोंनियाव मोनसे गोबां गोबां जायगायावनो माने गासिबो ओ जेथिंबो माने जायगा जायगायावनो बेखौ सोलोंनाय नि राहाखौ खालामना होबा मोजां जायो आरो होनबा ओ सोलोंना होनांगौ बेनिफ्राय जोंनियाव बेनि अनगायैबो गोबां गोबां बिथिङावनो उन उन जानानै दङ जेरै नै जोंनिया ओ बांसिनानो करिय'ग्राफार एबा ओ जे स्टरि राइटिं बैफोराव
खोनादोंबा नोंथां जोंनिया समाथ' मा गोबाव जाबाय उननि समफोराव जों माने रायलायबावसिगोन आरो ना नोंथां
अ दे जागोन दे बिदिबालाय
औ दे
दे औ